हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथाङ खोनादों न औ न औ नोंथां
अब्ला जों दायो मोनसे स औ एसे सावरायनो लालै नामा नोंथां
औ जागोन।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अब्ला जों बर'नि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै मोनसे टपिक लानो नामा?
औ जागोन नोंथां
औ अब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि खुलुमनाय थाग्रोबायओ। अब्ला दायो आं बेखेवजेनोसै ना ओ। अबा बनि गाननाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय होनोब्ला जों मिथिखायो। बर'हा मोनसे बर' आइजोहा मोनसे रोंगौथि दङना ओ दानाय लुनाय बर' आइजोफ्रा ओ गोबां आखा फाख खा दानाय गाननाय जोमनाय ना हमनाय बेफोर गासैयावबो बर' हिन्जावफ्रा गोबां आखा फाखा फाखा आरोना बेदिनो बर'नि गाननाय जोमनाय फोराबो दिनै गोबां नायनो समायना ना दख'नाफोरा दखना सादो दोर फा-फालिफोर
औ नंगौ
बां नायनो समायना जोंनि ब ओ बर'फोरनि थनाफोरखौ हाथाय बाजारफ्राव बबेबा गोजान जायगायाव थांबा साफ्रोमबो सुबुंफ्रा नाय गोमोयो मानो होनबा जोंनि गाननाय जोमनायफ्रानो ओरैबायदि जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफ्रा गोबां समायना ओ दो दख'ना गोमो, सादेर गोजा गस गस्ला गोजा गोबां समायना नुयो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो बे बेफोर दख'नाफोरखौ माबायदि बानायनाय जायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो दसे फोरमायनो सानदों आरोना ओ जोंनि दख'ना होमबा दख'नाखौ जोङो ओ बांसिन न'आव दख'ना गामसाफोरखौ जोङो बां सिन न'आवबो दानो हायो बा मेसिनजों दानायखौबो जों गाननो हायो आरोना दानि दानि जुगाव आगोलनि बायदि ओ गामिनि सुबुंफ्रा ओ बांसिनानो दाना ओ आखायजों दानायखौ नुनो मोनबांला नङा होमबा बांसिन मिसिनजों दानाय खौ नुनो मोनोसै आरो बेबायदिनो जोंनि थिंबो जोंनि ओनसोलथिंबो दासिमबो गारना थाङाखै जेन उम गावनि आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ दाबो गानबावो आरो दायै दायै गानबावो जेरै गरम समाव ओ दख'ना ओ माथानि दख'ना उरखा माथानि दख'नाखौ दानानै गानो बिदन सोरबाफोर बिदन बोनानै बिदन सोंनानै गानो आरो सोरबाबा प्लेनै दानानै गानो आरोना
औ
गरम समफ्राव बेफोर दख'नाफ्रा गाननो जोबोद मोजां आरो
औ नंगौ
ओ बेबो ओ जों जोङो ओ गोबां दानो लुनो हायो जेरै सादेरफोर सादेरफोर दानो हायो रिगि रिगां फालि ओ फालिफोरखौ मोजां मोजां आगरफोरजों दानो हायो ओ बेबायदिनो उम बर'नि आगरफोरा जेरै गोबां हाजो आगर ओ बैग्रि बिबार, मुफुर आफा, लाव बेगर बिदिनो गोबां आगरफोर दं आरोना बेफोरखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय ओ सुबुंफ्रा गाव गावनो दानानै गानगोनबो आरो लोगोसे फानगोनबो आरो बेबायदि दा जोंनिथिंजाय उम बांसिन दायो दैज्लां सिजोन ना दख'ना मा दख'ना बिराद सोलिदों आरो गोबां ओ माथानि दख'नाखौसो बांसिन ओ मोजां दामि सादोरफोरखौ लानानै इन्दी सादोरफोरखौ लानानै गावखौनो समायना देलायनानै ओ बांसिन आइजो आइजो हिनजावफ्रा बि बिदिनो बिथिं बिथिं अबावबा बेरायहैनो बा हाथाय बाजाराव थाङा बिदि गाननानै था दैज्लांनि समाव बेबायदिनो आं ओ गोबां। जोंनिथिंजाय बेबायदि सिमपोल दख'नाफोरखौ दायो दैज्लांनि समाव गानो आरो ना। दा ओ आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथांमोननिथिं
औ
ओ बिसि फोरखौ ओ इन्दि बा आ पाट खुन्दुंनि दख'ना ओ मुगा पाटनि द दख'नाफोरखौ नोंथांमोननिथिं ओ दायो माबायदियै बेसेनफोरा बेसेबां बेसेबां रांनि बेसेनै फाननाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने माने मा थानि दख'नाफोरा जोंहा माने गोबां बेसेन लायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा औ न'आव दानानै माने न'आवनो सोंनानै दानानै फाननाय बेबायदि माथानि दख'नाफोरा माने औ माथानि दख'नायानो जा गामसायानो जा माने बेफोरबायदिनो फालिआानो जा जोंहा माने गोबां दाम गोसा आरो। औ बेबायदि बिदिनो जोंहा मचिनाव दानायफोरखौ जोङो एसे खम बेसेनाव मोननो हायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा पाट मुगा होनोब्लाथ' जोंहा माने। बेयो माने बे माने मा होनालाय बेखौ माने कुवालिटि हिसाबै माने दामफोरखौ लानाय जायो।
औ औ औ।
औ औ बेबायदिनो जाय मा होनो कुवालि बि मोजांफोरा माने दामा गो दा बेसेना गोसा कुवालिटि खमफोरा माने बेबायदिनो गोबाफोरा जोंहा माने दामा एसे खम जायो आरो नोंथां। औ इन्दि होनोब्लाथ' जोंहा माने बेबायदि पियर इन्दिनि खुन्दुङाथ' जोंहा माने गोबां दाम गोसा। औ जोंहा मानिे बेखौ जोङो औ नंगौ बेखौ जोंहा माने फालि दानानै फानोलाबो बियो माने गोबां दाम गोसा आरो। औ औ नंगौ। नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदिनो नामा?
औ औ नंगौ नोंथां। दायो जोंनिथिंजाय ओ जोंनिथिंजायबो ना इन्दि सादोरफोरखौ ओ गामिफ्रावनो दानानै गोबां आइजोफोरा ओ
औ औ।
औ नंगौ।
हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ औ खोनादों अ बेबायदिनो दायोबो जोंनिथिंबो ना इन्दि दख'नाफोरखौ ओ दानाय जायो आरोना। गाव गावनो खुन्दुंखौ बायनानै दानाय जा दायो ओमफ्राय बिनि उनाव उम सादेरफोरखौबो दानाय जायो। ओ दख'ना गांसे गांसेयाव इन्दि दख'नाफोराथ' दायो नै फास हाजार गाहाम लायो। ना पास हाजार ओ बा रोजा। बा रोजा गाहाम लायो दा ओ फास्राफोराबो सादेरफोराबो बिबार लानानै कुवालिटि लानानै खुन्दुं लानानै दामा बिदिनो गोजौ गाहायाव थायो आरो। बेबायदिनो दख'नायाबो बेबायदिनो दख'नानि डिजाइन आगरफोर लानानै खुन्दुंनि कुवालिटिखौ लानानै बेबायदिनो दामफोरा अ बबेबा गोजौ बबेयबा बिदिनो लेबेलाव बेबायदि आरो जोंनिथिंबो मोननो हायो आरो। ओ दा आं नोंथांनियाव आरो मोनसे ओ ओ दे नोंथाङा सोंग्रोनो हागोन
औ माने जोंहा माने बर' आइजोफोरा बेबाय दि सि जोम माने दानानै माने बेसेन गोबां माने जौगालांनो हाखा आं बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां।
औ औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंङो माने दाथ' जोंहा बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव माने बेबायदि बर' आइजोफोरखौ जि दानायखौ गोबां खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ नुयोब्लाबो जोंहा माने सासे सानैखौल' जों नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदि थाथ खालजों माने जि दायाब्लाबो जोंहा माने बेबाय बिदिनो बर' आइजोफोरा माने गोबां माने गेदोर गेदोर अइफिंफोर खुलिना बेयावबां दाग्रा लानानै माने सानसेयावनो गोबां जोम दानानै माने गोबां माने फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौबो जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ औ औ नोंगौ।
जोंहा माने बेबायदि जोंहा माथानि जेरैहाय जोङो आर'नाइ आर'नाइफोरखौबो माने जोंहा गोबां दानानै माने बेबायदिनो फाननानै माने गोबां रां आरजि नो हादों जोंनि आर'नाया माने औ जोंहा माने बेदिनो मिथिं गोदोर जायोब्लाबो जोंहा बे मान होनायफोराव माने जोंहा आर'नानायइया माने सोलिखायो आरो नों थां औ औ औ माने जोंनि आर'नाइया माने बेसेबा समायना आरो नों जोंनि बर'आल' नङा जोङो बेखौ गुबुन हारिनि सुबुं फोरखौबो माने बेखौ जोङो गोर- आर'नाइखौ जों गोरनायाव लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ औ बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने बेबायदिनो गोबां माने औ गावबा गाव अइभिं गुलिनानै माने गावबा गाव ब्रेन्डनि दखना दा-दिहुननानै गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव बेफार फालांगि खालामनानै दं। दखान होनानै माने गोबां रां आरजिनानै जौगानाय फोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ। बेनि अनगायैबो जोंहा माने दा जोंहा बर' आइजोफोरा माने गोदोहायथ' बेफोरबायदि। माने गारि मथरनिबो गोबां आंखालमोन नालाय बेबायदिनो गोजान गोजानफोर जायगाफोराव माने बेफोरबायदि दखान होनानै दख'नाफोर माने बेफोरबायदि जि जोम फाननायफोरखौ जों नुनो मोनामोन। औ नाथाय जोंहाथ' दा गारि मथरनिबो आंखाल गैला नालाय जों हा बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां माने फुजा मेला दुर्गा फुजा बेफोरबायदि दि माग-मेलाफोर जायोब्लाबो बेबायदिनो। कनफारेन्स मिटिं गोदोरफोर जायोब्लाबो माने बेहाय दखान होनानै। गोबां माने जि जोम फालि फास्रा आर'नाइ ब्लाउस बेफोरबायदि फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ औ औ
औ औ बेबायदिनो आरो जोंहा बे बर'नि दानाय लुनायखौ जोंहा माने जे बर'नि साहित्य सभाफोर जायोब्ला जोंहा बेहा जोङो बेयाव एकजिबिसन महरै बे बर'नि दानाय लुनायखौ दिन्थिनायखौबो जों नुनो मोनो। औ बेखौबो माने गुबुन हारिनि मानसिफोरा मिथियैफोरा जोबोद नायनानै गोमो हाबलाय लाङो आरो नों थां। औ नंगौ औ बेबायदिनो जों माने बर' आयजो फोरा बेबायदिनो गोबां सि जोम दानानै गोबां गोजौआव लास जौगालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बिदिनो औ औ आरो इयुनावबो बेबायदिनो जौगालांबाय। थावगोनखौ जों आसा खालामो आरो नोंथां। औ बे औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय। बिदिबा नोंथांजों दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोनथों दे गोजोनथों। दोनथसै ना औ।